थों ओ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि ओ आबाद मावनायनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन।
ओ।
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो एसे आं दा जोंहा आबाद मावनायनि सायाव बुङोब्ला जोंहा मैगं थाइगं ओ गोबां गायो जेरै जों गामि ओनसोलाव नफ्रावनो। जों आबाद मावनानै जानो हायो जेरै जेरै जों ओ मैगं थाइगं आलु लाव फान फथाव ओ गरसि थाइबेन। ओमफ्राय बिदिनो थिथा खरला जों बेफोरखौनो ओ नआवनो जोङो हाल एवनानै दखरसे हाखौ ओ बेयाव जों फोनानै गायनाय जायो आरो ओमफ्राय जों दाथ माइ गायनाय टाइम जों माइबो गायो माइनि आबाद मावो जोङो आरो लोगोसे जों जुखाम आबाद गम आबाद बायदि बायदि गोबां आबाद मावो आरो
औ
जोङो दा माइ गायनाय होनोब्ला जों जोंहा माइखौ गायनो थाखाय जों दुब्लि एवग्राय जायो। बेनि उनाव जोङो। माइखौ जोङो जोलै दोनखायो बे जोलैखौनो जोङो दैयाव सोमनानै। ओ गाजा बेरहोनानै जों बेखौ। ओ हाल एवनाय दुब्लियाव फोनाय जायो। बेखौ फोनानै बेखौ। एसे देरोबा बेखौ फुनानै गायस्लायनाय जायो
औ
बेनि उनावनो जों बिनि फिथाइखौनो ओ मोनजायो आरो
औ
बेफोरबायदिनो जों गोबां आबाद मावो
दा मैगं थाइगंनि बेलायावबो जोंहा बिदिनो हाल एवगोरनानै जोंहा बेफोरखौ ओ माखासे बेगर जोलै दोननाय जायो बेखौनो जों फोनानै जों बिनि फिथाइखौ जायो आरो। जेरै जेरै खुमब्रा ओमफ्राय। आलु गोबांफोरखौ आरो दा नोंथाङाबो बेफोरनि बागै ओ मैगं थाइगंनि बागै आबाद मावनाय बेफोरनि बागै माखासे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां औ बिदिब्ला आङो फोरमायनो। सै आबादा जाबाय जों सुबुं माहारिनि मोनसे। थांना थानायनि राहा जाय राहाखौ जोङो। ओ मैगं थाइगं बा आबाद मावनानै जों लानो हायो बेनि गेजेरजों जोङो। जोंनि ओ संसार जानायाव। गोनां जानाय जे नांगौ मुवा बेसाद।
औ नोंथां।
ओ फिसा फिसौखौ जोङो फोरोंनाय गस्ला लंपेन्ट बायनाय थाव संख्रि बानलु बायनाय बेफोराव। जोंङो बै आबाद मावनायनिफ्राय मोननाय माखासे रांफोर। खौ जोङो बाहायनो हायो जेरै जोंनि आबाद होनोब्ला जोंहा ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद आरो मेसें बोथोराव मावनाय आबाद बे मोननै बोथोराव मावनाय आबाद बादखौ जों मोननो हायो जेरै दैज्लां बोथो थोराव मावनाय आबाद होनोब्ला जोङो माइखौनो गुबै आबाद होननानै साननाय जायो बेनि अनगा जायबो जोंहा थास' आबाद मावो ओ दैज्लां बोथोराव आरो फाथो आबाद मावो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोगोनार खुमब्रा बैफोर आबादफोरखौ मैथा आबादफोरखौ फाथो आबादफोरखौहाय जोङो दैज्लां बोथोर आव मावनाय जायो आरो मेसेंनि आबाद होन्नानै बुङोब्ला जेरै मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै मेसेंनि आबाद होनबा बेसर आबाद सिबिं आबाद बाद लाइ लाफा दुन्दिया मुला कफि दालि बैफोरबायाददि आबादफोरखौहाय जोङो मेसें बोथोराव मावनाय जायो। बे मावनाय आबादनिफ्रायनो जोङो जोंनि थांना थानायनि राहाफोरखौहाय जोङो दानानै लानो हायो बे आबादफोरखौ जों गोदो गोदाय निफ्रायनो मावबोदों। गोदोनि दिनावहाय ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा दाहोना रुवाथिफोर लानानै आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन आरो जोङो आबाद मावनाय समाव बा आबाद मावनायाव गोनां जानाय माखासे मुवा हिसाबै जोङो सिखा रुवा खदाल आरो नांगोल मोस सौ लावथि मै बेफोरखौनो गुबै मुवा होननानै जोङो साननाय जायोमोन। नाथाय आथिखाल समावहाय सुबुं सोदोमस्रिनि सोलायबोनायजों लोगोसे बिगियाननि सायाव सोनारनानै मेसिनारि माखासे ओ आगजुफोरजों जोङो आबादखौ मावनाय जायो ओ हाफोरखौ एवनो थाखाय जों गो नांगाल बाहायोमोन मोसौ बाहायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो ट्रेक्टर बाहायनायखौ नुनो मोनसै नोंथां।
औ नोंथां।
जोङो ओ आबादखौ मावबोनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोङो ओ मेसें बोथोरनि आबाद जेरै लाफा आबाद मावनो थाखाय जोंहा न'खरनि साखाथियाव थानाय जेरै दखरसे हायावनो जोङो लाफा आबादफोरखौ मावनो हायो जेरै लाफा आबादखौ जों मावनो थाखाय ओ गिबियावनो जोङो बारिनि हाग्राखौ एवस्रांग्रोनानै लानांगौ एवस्रांग्रोनायनायनि उनाव बै हाग्राखौहाय जोङो ओ फेनलाना होनानै सान्दुङाव फोराननानै बे हाग्राखौ जों सावनांगौ सावखांनायनि उनाव जों बिखौ नांगाल एबा ट्रेक्टर फोरजों एवनानै लानांगौ एवखांनायनि उनाव जेब्ला जोंहा ओ फोनायनि सम जायो अब्ला जोङो लाफा बेगरफोरखौहाय फोनानै लानांगौ फोखांनायनि उ उनाव माखासे दाउ अमा बेफोरनिफ्राय रैखाथि होन मोननो थाखाय जोङो बेराफोर दुमनानै होनांगौ जेरै जों बेरा हिसाबै ओ मुस्रि बा नेट फोरखौ जोङो सोरगिदिं ओमफाय ओ बेंखननानै दोननो हायो नोंथां आरो बेजों लोगोसे
नंगौ नोंथां।
ओ औवाफोरखौ दाननानै जोङो बेरा होनो हायो आरो फाथोनिफ्राय मोननाय फाथो सेरनाखौ जोङो बेरा होग्दिंनानै ओ जोंनि आबाद खेथिफोरनिफ्राय जोङो दाउ अमाफोरनिफ्राय जोङो रैखाथि मोन मोननो थाखाय जोङो बै बेराफोरखौ होनो गोनां जायो। आरो जेरै- ओ कफि आबाद मावनो थाखाय जोङो एसे सिदोमा जायगा गोनांथि जायो जेरै- जोङो ओ दुब्लि बारियाव माइ हाखांनायनि उनाव जोङो कफि आबादखौ मावनो हायो आरो एसे सिदोमा जायगायाव जोङो मावनो हायो बेजोंनो लोगोसे जोङो दै सारनानै जोङो कफि आबादखौ मावनो हायो कफि आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो नांगौबायदि हाखौ जोङो ओ एवस्रांनानै लाग्रोनांगौ नांगोल बा ट्रेक्टरफोरजों एवनानै जों लाग्रोनांगौ बेनि उनाव जोङो कफि फुलि खौहाय जों गावनो गाव ओ न'आवनो जावैनानैबो लानो हायो आरो हाथाय बाजार फोरनिफ्रायबो जोङो लाबोनानै गायफैनो हायो। जेरै- हाथायनिफ्राय बायना लाबोनानै मोनसे जाय जायगायाव जों कफिखौ गायगोन बे गायनाय टाइमावहाय हो जोङो हो सान्दुंनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय गायजेननाय टाइमाव जोंना ओ कफिया रोदा सु-सु-सुजोबै टाइमावहाय बै कफिफोरा रानो नागिरो बे सान्दुंनिफ्राय रैखाथि मोनो जोङो थालिर बिखुंखौ दानस'नानै ओ सान्दुंफोरखौ होथे होथे जोङो हैयोब्ला कफिया जोबोरैनो मोजां जायो नोंथां बेबायदिनो जोङो कफिनि थाखाय माखासे ओ हासारफोरबो बाहायो खायफाया रासायनिक हासार बाहायो खायफाया ओ मिथिंगायारि हासार जेरै- गोबोर हासार बेफोरखौ बाहायो। जोंनि थाखाय गोबोर हासारानो ओ मोजांसिन हासार होननानै जों साननाय जायो बेबायदिनो जोङो कफि आबादफोर खौ बाहायो आरो एम्फौ जायैनि थाखायबो जों मुलि बाहायनाय जायो बेबायदिनो जों कफि आबादाव ओ साननै सानथामजों बा सानसेयावनो जोङो दै होबाय थानो गोनां जायो नोंथां जेसेबां दै होगोन जोंना कफि आबादा ओ मोजां जागोन कफि आबादा जोंना गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ जेरै- अल कफि बान्दा कफि फुल कफि बेफोरबायदिनो ओ जोङो कफि आबादखौहाय मावनाय जायो दा आबादनि सोमोन्दै आं नोंथांनिफ्रायबो एसे मिथिनो लुबैदों जोङो आथिखालाव मावनाय आबाद बाद आरो दा समाव गोदोनि आबाद मावनाय बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। औ गोदोनि गोदोनि समावबो बिदिनो आबै आबौनि सिगाङाव जोंहा बांसिनानो आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन। ओ जेरै- जोंहा न'आवनो हा दखरसे थानायखौ ओ बिब्दिनो हाग्रा बंग्रा एवस्रांनानै बेखौ हाल एवनानै मोसौजों नांगोलजों हालेवनानै बेखौ हाग्राखौ साफा खालायनानै बेयाव आबाद मावनाय जायो जोंहा लोगोसे ओ बेबायदिनो हाजो खाथियाव थानायफोरावबो हाजोआवबो ओरै एसे सर्टख्लाय थानायखौ एसे समानहांआवबो जोंहा आबाद मावनाय जायो बेयाव हाग्रा बंग्रा दानस्रांनानै बेयावबो थारुन बायदिसिना मैगं बेफोरबायदि गायनाय जायो आरो
औ नोंथां
ओमफ्राय जोंहा गामि ओनसोलाव होनबा बेबायदिनो अ फाथो मैथा बां अ मैथा बांगाल आरो कबि आलु फान्थाव करसि बायदि-बायदि गोबां गायनाय जायो आरो आरो माखासे मैगं दं जेरै मान लाग्रा बेफोरखौ बैसां गायनानै गानो ओमफाय गायनाय जायो आरो बेखौ बेबायदि बेफोरखौ गायनो अ दैनिबो गोनांथि जायो आबाद मावनायाव माखासे आबादाव
दैनि गोनांथिलाय जोंङो दैमुनि समाव जोंङो दैबो सारनांगौ जायो बे माखासे आबादनि सायाव बे- फोरबायदि आरो जों गोदोनि सुबुंफोरा आबाद मावनायनायनो अ रायजो जाबोदों मानोना जों नआवनो आबाद मावनानै बे आबाद मावनानै मोननाय मैगं थाइगं बेफोरखौनो जों हाथाय बाजाराव फानहैनानै जोंङो संसार जाबोदोंमोन गोदो आबै आबौमोना बेबायदिनो दाबो जायगा-जायगा दंङ आरो दानि जुगाव बांसिनानो आबाद मावनायखौ खम नुबोनो मोनदों एह मानोना दानि जुगाव अ जौगाबोनायानो होनजाबाय जौगाबोयै-जौगाबोयै एसे सोलायनो हमबाय बेबायदि आरो
उम
दानि जुगाव
गामि ओनसोलाव खमखौनो नुनो मोनसै आबाद मावनायफोरखौ जोंहा दानि जुगाव हा थाबाबो जों बांसिनानो बिफां लाइफां गायो जेरै गय बायदिसिनाफोरखौ गायनाय नुनो मोनो मानोना जों गय बिफां गायनानैबो जोंङो फैसा खामायनो हायो बेफोरबायदि बेफोरबायदि ओह फैसा खामायनानैनो जों रायजो खुंबोयो आरो
दा जोंहा आबाद मावनानैनो। गोबां। ओ नखराव हेफाजाब होयो।
औ।
बेबायदि दा नोंथांङाबो।
बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समा जाबाय।